खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां औ नोंथां। नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां नोंथांनि माथोखो आङो एसे खोनानो उसुबिदा मोनदों नोंथाङा एसे गोसा रायलायनो हागोन नामा नोंथां औ नोंथां नोंथाङा मोजाङै खोनाबायना नोंथां
औ औ खोनाबाय नोंथां
दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां
अब्ला आं नोंथांजों दान्दिसे सम जोंनि बर' हारिनि बैसागु नि बागै सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा दान्दिसे सम होयोब्ला आं बैसागुनि बागै सावरायगौमोन नोंथां
औ औ हागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन।
ओ जोंनाथ' बैसागु होनोब्ला उम जोंनि बे बर' सुबुंफोरा बैसागुखौ गोदान बोसोर हिसाबै सालियो फालियो बे जोंनि बे गोदान बो बैसागुआनो जोंनि गोदान बोसोर बैसा गुवाव जोङो गिबि गिबियाव गिबिनिफाय हमोब्ला जोङो बैसागुखौ सैथो दाननि जोबथि खालारनिफाय फालिनाय जायो जेरै जोङो सैथो दाननि जोबथि खालाराव जोङो मोसौ थुखैनायखौ मोन नुनो मोनो मोसौ थुखैनायाव जेरैहाय जोंहा उम बै ओ थाराय उम दिग्लिलिटि हालदि उम फानेलाव बेफोरखौ जोङो माला सुयो आरो जोङो मोखौखौ जोंनि बे ओ दो दोख्लानि ओ नाव नांना थानाय हांखार बेखौ जोङो हल'नानै बेखौ थाव गुबैजों फोननानै जों बेखौ मोसौ नियाव फोनो मोसौनियाव फोननानै जों बेखौ दैमा फारसे ओ मोसौखौ थुखैनो लानानै थाङो बे मोसौखौ थुखैनाय समाव जोंना मोनसे गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ दं बे मेथाइयानो जाबाय जोंनिया लाव जा फान्थाव जा बोसोरि बोसोरि एरबाय था बेबायदि जोंना गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय खुगा मेथाइ दं। बे खुगा मेथाइखौ जोङो रोजाब रोजाब बै जोंनि बे मोसौ खौ थुखैनाय हाबाफारिखौ फोजोबो बिनि उनावहाय जोंहा से दान बैसागुनि से दान मोन। फैबाय बैसागुनि से दानाव जोंना ओ मानसिनि सान होनो बेखौ जोंना। जेरावहाय गोदोरखौ उन्दैया सनमान होयो। आरो उन्दैया गेदेरा उन्दैखौ मान होयो। बेनो ओ बेनो बे सानाव जोङो गिबि गिबिनि बे बे मानसिनि सानाव जोङो गोदोरखौ उन्दैया खुलुमो। आरो गोदोरा उन्दैखौ अननाय होयो। बेनिफ्राय जोंनिया जोंनि बे बैसागुआव जोङो बैसागुनि दानाव जोङो स्नि सानखौ रंजायो जेरैहाय जोङो नैथि साननिफ्राय मोसायो। नैथि साननिफाय जोङो मोसायो जेरैहाय जों मोसानायाव जोंनि बे समायना रमायना गाननाय जोमनाय ओ उम गाननाय जोमनाय जेरैहाय जोंनिया समायफ्लेनाय बर'नि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना जोमग्रा ओ उम दख'ना जोमग्रा आरो फास्रा लानानै जोङो जोंनाव फास स्राया आर'नाइ बे फास्राखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै रंजायो आरो जोंना ओ सेंग्राफोरा ओ गामसा आरो आर'नाइ गस्ला गाननानै मोसायो बेवहाय जोंना मोसा सा उम मोसानाय समाव जोंनिया बेवहाय गोदान मेथाइखौ मोसानाय जाया बेवहाय जोंनिया गोदो गोदायनिफायनो सोलि लि बोबाय थानाय दासिमबो खुगा मेथाइखौ मोसाबोबाय थायो जोंना खुगा मे थायाव जोंनिया ओ खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ जोङो ओ बेफोरनि रिंनायखौ जोङो मिलौदो देंखो होनानै मोन से मेथाइ बानायो खुगा मेथाइखौ बेजोंनो जोङो गाजा गोमजायै रोजाबो। बेनिफ्राय जोङो बैसागु बैसागु होनो ब्ला जोङो बैसागुआव जोंनि जोबोर ओ बर' हारिनि मोनसे एंगा जाथावि फोरबो बे फोरबोखौ जोङो माब्लाबाबो दोननो हाया बेखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय दं आरो दासिमबो सोलिबोगासिनो दं बर' हारिनि बैसागु होनोब्लाथ' जोङो बैसागुआव जों ओरैबायदि गाजा गोमजा रंजायो जि जोंनि माबाफोर दुखु दाहा दङब्लाबो जोंनि गोसोआव माबाफोर दुखु दाहा दङब्लाबो जों बेखौ बैसागु समाव बावगार हाबलायनायजों रंजायो बैसागु समाव जोंनिया गोबां ओ जेरै जोंनिया ओ गथ' गथायफोरा ज' ज' मोसागोन बोरायफोर बुरै फोरा ज' ज' हानजा मोसागोन आरो सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' ज' हानजा मोसागोन बे हानजा हानजा मोसानायाव जोंना ओ गावजों गाव जंखायलायनाय एबा गावजों गाव समान बैसोआव जंखायलायनाय थायो बेफोरखौ जों जंखायलायनाय एदावलायनायजों जोङो ओ रंजायो बेवहायनो जोंनि गोसोनि माबाफोर जोंनि गोसोनि सिङाव दुखु दाहा हाबनानै थानाय बा जोंनि नखरनि दुखु दाहाखौ जोङो बावगार हाबनानै जोङो जोंनि बे स्नि दिन बैसागुखौ गोसो गोथारै आलो गोजोनै जोङो रंजानायखौ रंजानाय मोनो नोंथाङा अब्ला आंनो बैसागुनि बा गै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो
औ औ हागोन नोंथां ओ दा बिदिब्ला नोंथांनोबो आङो जोंनि बर' हारिनि बैसागु फोरबोनि बागै फंनैसो फोरमायथिना होनो सानबाय नोंथां ओ बैसागु होनोब्लाथ' ओ जोंना बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बैसागुखौ फालिबोदों बैसागुआनो जादों जोंनि बर' हारिनि मोनसे फोरबो ओ जायखौ जोङो गोबां बर'फोरा गोदोनिफ्राय नो ओ फालिबोगासिनो दोङो दानि मुगायावबो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनबोबाय थायो आरोना नोंथां ओ बैसागुआ जों ना ओ गिबियै सैत्र दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायो आरोना नोंथां सै त्र दाननि जोबथा खालाखालि जोङो मोसौ बैसागु फालि नाय जायो नोंथां मोसौ बैसागुखौ जोङो माबोरैहाय फालियो होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ मोसौखौ ओ फुं समावहाय जोङो मोसौखौ न'नि गलिनिफ्राय दिहुननानै बाहेरा आव खास्लायना दोनो बेनि उनावहाय जोङो मो सौनियाव ओ गं आरो आसुगुरावहाय थाव फोननानै होनाय जायो आरोना नोंथां ओ
दां
नि उनावहाय जोङो ओ मोसौनो बेबायदिनो जोङो माला सुना नानै गानहोयो नोंथां बेबायदिनो जोङो दिग्लिलिथि बिलाइ थाराय जाबस्रिं ओ पानिलाव फान्थाव
हालदै बायदिसिना होनानै जोङो माला सुनाय जायो बे मालाखौ जोङो मोसौनाव गानो होनाय जायो आरोना नोंथां मोसौनाव ओ गानहोखांनानै जोङो बे मोसौखौ ओ दुब्लि फारसे एबा जों यो ओ फख ख्रि एबा दैमायाव लांनाय जायो नोंथां बेयाव जोङो लांनानै मोसौखौ थुखैनानै लाबोयो थुखैनानै सुनानै लाबोखांनायनि जोङा उनावहाय जोंङो न'नि ओ खानथाब बा थौनि हांगारखौ जोङो सिखाजों हनानै लानाय जायो हनानै जोङो लायजौ लाइ लाइ गांसेयाव बे खौ हनानै ओ बेबायदिनो जोङो गन एबा थालिर नि माबाखौ दाननानै जोङो एबा जोङो ओ इन्दि बिलाइनि
बिलायनि
खानायखौ जाय गथा गथा खाजाबनानै जोङो ओ मोसौनियाव फोथा फोननाय जायो जे फोथाखौ जोङो मोसौनो मानो फो होनोब्ला जोंनाव मोनसे ओ ओ बाथ्रा खोथा दङ' होननानै आङो मोथिनो मोन्दों नोंथां ओ जेब्लाना जोङो दुब्लि फारसे मोसौखौ होलांगोन हाग्रा बंग्रा फारसे ओ बेबायदिहाय जोंहा गोदोथ' थम मोस सा मुफुर गोबां दंमोन नालाय बेबायदिनो ओ मोसौनाव हांगोरखौ बेबायदिनो थफा थफा फुनोम अब्लालायनो मोसौ ओ मोसौआ मोसौखौ मोसाया गिलायनो जेनेबा गावसोर गावसोरजों लोगो सानना लायोनो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो मोसौनाव फोथ थाखौ फोननाय जायोमोन नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथार फारसे लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोर एर हानजा हानजा होननानै जोङो मोसौखौ होलांनाय जायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो सेथि खालार खालि मानसि बैसागु फालिनाय जायो नोंथां बेवहाय जोङो गिबियावनो दुगैस्रां लोबस्रां न'नि था थानसालियाव जोङो सिजौ दंफां एबा बाथौ गुदियाव जोङो फुजा होनाय जायो बेनि उनावहाय फुजा होखांनानै जोङो गामिनि थानसालि एबा लाइब्रेरि जाय खौ बुङो बेवहाय जोङो थांनानै गामिनि गोदोर उन्दै बोराय बुरै गासिब बो ज' लोगो नांनानै जों बेयाव बोर लालायोना आरोना नोंथां जेनेबा जोङो उन्दैफोरा गोदोरखौ खुलुमो बेबायदिनो गोदोरफोरा उन्दैनो बोर होयो यो बेबाय दिनो जोंनि बेखि फालिनाय जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो नैथि साननिफ्राय जोङो
मोसानायखौ जागायो आरोना नोंथां औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो ओ बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय गासिबो ज' जानानै बैसाग गो मागियो आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो आइजो माहारिया गोमो दख'ना रेगेरे गां फास्रा ओ
बेबायदिनो ब्लाउस गोजा गाननानै आर'नाइ लानानै जोङो ओ मोसानो ओंखारलाङो बेनि उनावहाय जोङो हौवासाफोरा बेबायदिनोहाय आर'नाइ गस्ला गामसा गोथां ओ आर'नाइ फालि लानानै जोङो बर'नि दोरोङारि दामग्रा देख जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा बायदिसिनाखौ लानानै जो जोङो गामि गामियाव बैसागो मोसानो ओंखारलाङो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला स्नि सान जायो अब्लाना जोङो ओ सि ओ जौसे से मैगं जा जायखौ बुङो बेखौ जोङो संनानै जायो आरोना नोंथां गोखा गोैखै गासैखौबो लगाय मेन्देर जोङो खांनानै ओ बैसागोनि स्नि खालार खालि जोङो जायो आरोना नों थां जोङो फोथायनाय दोङोदि जेरैनो जोङो एकस' एकथा मैगं थाइं गंखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव बेमार आजार बा बायदिसिनाफोरा जाया होननानै जोङो फोथायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो मोसाहोननानै मोनखांनाय जेनोबा जोङो न' न' मोसैनानै जोंनो अननानैहाय गामिनि न'ख न'खर न'खर थांनायाव मागिनायाव जोंनो माइरं बा फैसा हरो बे फैसाजों जोङो ओ जोबनाय खालि जोङो स्नि दिनखालि बेबायदिनो ओ लावखार ओंखाम जानाय होन होननानै बुङो जायखौ लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
लावखार ओंखामखौ जोङो बेबायदिनो लांदां फोथार जायगायावहाय जानाय जा यो आरोना नोंथां। नोंथाङाबो दा ओ आंनो एसेसो फोरमायना हागोन नामा नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो ओ खाम जथा सिफुं लानानै बैसागो मागिनो ओंखारो नामा नोंथां
औ ओंखारो नोंथां। जोंनि जाय गोबां लाइमोन सुबुंफोर आरो गा सैबो गामिनि गासैबो जोंना ग्रोम ग्रोमै गोसो खुसियै जोंना बैसा गु रंजानो ओंखारबोयो बैसागु रंजानायाव जोंना गिबियावनो जोङो गुबुन दाब दाब गामियाव गुबुन गुबुन गामियाव थांनानै हाय जोङो उम गुबुन गुबुन गामियावहाय थांनानै जोङो बैसागु मोसाहैयो आरो बैसागु मोसानायाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मागिनाय होननानै
औ नोंथां ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां औ जोंनिया थारैनो समा जाबाय। दोनथ दोनथ' जासिगोन नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। उनफोराव लोगो मोनफिनसिगोन।
दोनथ'नोसै होमबा नोंथां।
ओइ दानाबो हरनो रोंला इयो।